नोंथां हेल' खोना दोंना आंनि गा रावखौ?
औ नोंथां खोनादों दे।
औ सार
नोंथाङा मा खालाम गासिनो नोंथां?
अ आंथ' दा दङ ओरैनो जिराय नानै।
औ नंगौ नामा नोंथां
नोंगौ।
अ होमबा नोंथां जों ओ आं जानाय लोंनायनि बागै सावरायनो सानदों नोंथां। हर जागोन ना?
औ सार सावराय जागोन दे।
नोंथां मोननि ओनसोलाव ओ मा मा ओ ओंख्रि जानाय लोंनाय ओ जानाय जायो बिनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओरै नोथ' जानाय लोंनाय होनो बाथ' जोंन थिंजाय बिदिनो जा जों जाबोबाय थानाय जेरै बर'नि ओ अनलाजों दाउ, अनलाजों औवा मेवाइ, अ अनलाजों नाथुर गोरान बेबायदिनो सबायजों साम', नारजिजों अमा, ओमफ्राय बेबायदिनो खारदै खारै मैगं थाइगं गलायनानै संनाय खारदै खारै बेबायदिनो ओ दालि आलु बायदिसिना गोबां ओ मैगं थाइगं दं बिनि बागैनो जोङो जाबाय दं जोंनि थिंजाय ओमफ्राय बेबायदिनो आंथ' बिराद गोथाव मोनो गासै मैगं खौनो जानो ओमफ्राय नोंथाङा लाय मा मैगंखौ बांसिन सिन जाना मोजां मोना एसे फोरमाय हरनो हागोन नामा नोंथां?
आङो अनलाजों फारौखौ सा बांसिन थारमाने साबसिन मोजां मोनो आरो। गोथाव सिन मोनो नोंथां। ओ बेखौ अनलाजों आरो दाउ फारौखौ दाव दावर जोंबो जाजायो दा जों जाजायो ओ फारौजों जानाय खो साबसिन मोनो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ नोंथाङाबो बिदि फारेवजों जाफेरबाय ना?
औ जाफेरबाय नोंथां। जाफेरबाय। ओमफाय नों थाङा ओरैनो ओ अनला अनला ओं ख्रै ओरैनो नोंथाङा संनो रोंगोन ना रोङा जुदि रोङोब्ला आंनो एसे फोरमायनानै खोन्थाहरनो हागोन नामा?
औ नोंथां। अनला ओंख्रि खौ ओ जों गिबियावनो माइरंखौ ओ सोमना लानांगौ। सोमनानै ओ बे अन अन देनांगौ। ओ अन देखांनायनि उनाव जोङो ओ बेदर होयोबा मा मा बेदर होयो बे बेदरखौ ओ एवफ्रामग्रोना ला नांगोन। इनिफ्राय जोङो दैयाव खारै एसे होनानै ओ फो फुदुंग्रोनांगोन आरो बेखौ फुदुंनानै जि तिया ओ गोदौवो अब्ला जोङो बे अन गुन्दैखौ ओ सास्रि सास्रि होनांगौ आरो आरो एरबायबो थानांगौ जाहाथे बे गथाखाया बेनि उनाव जोंनि बे बेदरखौ होजायो आरो बे एवफ्रामना लानाय बेदर खौ होजायो ओमफ्राय आरो जोङो बेहाय ओ बानलु होजायो ओ बायदिसिना ओ जाब्रां बिदि मस्ला मस्लिखौ होजायो। ओ अन लायाव ओ खायफा होनो थारमाने अनलायाव अनदला ओंख्रि ओ फानलु होनो मोना होननो मोना होननानै
औ
खिन्थु खायफाया होयो आरो ना।
औ होजायो औ होजायो।
बिदिनो अनला ओंख्रि जायो आरो
औ औ नंगौ
उम नोंथाङाबो ओ मा मा ओंख्रि संनो रोंगौ बेनि बागै बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ आंथ ओ रोंगौ गोबां ओंख्रिखौथ आं संनो रोंगौ अब्लाबो आङो नोंथांनो मोनसेसो ओंख्रि संनानै ओ माबोरै जायो आं बेनि बागै एसे फोरमायनो सानदों। ओ सामजों सबायखौनो आङो नोंथांनो खिथानोसै सामजों सबायखौ संनो थाखाय जोंहा ओ गिबियावनो जोङो सामखौ लाग्रोनांगोन नोङो जिखिजायानो जा नोङो खनना लायो ना बायना लायो नोङो बियो नोंनि गोसोसै बिनि उनाव हाय जोङो बेखौ हरसे सोमो ब्ला सोमोब्ला जोंहा बांसिन मोजां जायो मानो होनोब्ला ओ बिनि जा मैला बेयो ओंखारनो हायो आरो बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला बेखौ सानसे सोमना दोननो हायो अब्ला जोङो बिनि उनावहाय अखानायै जोङो बिनि जा दाखोन बेखौ जोङो मोजाङै गरसे गरसे गरसे जोङो गारनाय जायो बिनि उनावहाय जोङो बिनि जा खि टु बेखौबो जोङो मोजाङै दानसनानै ओदो होनाय जायो जाहाथे जोङो बेखौ सोबनाय समाव जानाय समाव मोजाङैनो ओंखारबोयो बेखौ साननानै जोङो खिथुखौ दाननाय जायो बेजों लोगोसे जोङो आरोबाव जोङो बे ओ दानखांजोबनायनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै सानद्रि बा जोङो ओ खादाफोराव जोङो बेखौ मोजाङै जोङो सुनाय जायो बा जाहाथे बिनि मैला आरो जों हुखनाय जायो गो खैजोंबो हुखयो खायसे आरो ओरैनो आखाइ गोजाजोंबो हुखनाय जायो नोंथां ओमफ्राय बेजों लो गोसे जोङो बे खौ मोजां साफा खालामखांनायनि उनावहाय जों बेखौ मोजाङै एवनानै लानाय जायो ओ जाहाथे बिनि एवनाय समाव ओंखारनाय जा दै बेयो जाहाथे गासिबो मो जाङैनो ओंखारसांजोबनानै जाहाथे रानखां ओ रानजोबो आरो बिनि उनावहाय जा जोंनि संनो लानाय सबाय बेखौबो जोङो ओ जियानो जा नों मायाव सङो कुकाराव सङो ना नोङो अराव सङो जोङो बेखौ रुइग्रोहोथारनांगोन जोङो रुइखांनायनि उनाव हाय जों माने बे खौ मोजाङैनो ओ जोङो जि साम एवनानै लानाय जों बेहाय जेब्ला सबाया रुइगोन अब्ला जों बेखौ गारसनानै होनो हायो बा जों होनो हायो बेखौनो आङो फोरमायो। बेजों लोगोसे जोङो बेहाय गोबां ओ मसला मस लिबो जों होनो हायो नोंनि गोसो मुथै जा मस्ला होनो नोङो बेयाव गोसो बायदि नोङो बेहाय सोफादेरनो हागोन सफादेरनो हागोन आरो बेनि उनावहाय जों बेखौ मोजाङैनो ओ दै होबाव नानै जों बेखौ मोजां गोबावै संनानै लायोब्ला मोजां जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो दा बावै मोननाय गंगार धुनदिया बा हायजें बिलाइफोरखौ होयोब्ला बांसिन मोदोमनानै जों गोथावसिन मोननाय जायो आरो बेनि अनगायै आरो जोङो मेसें बो थोराव मोननाय धुन्दियाफोरखौ होयोब्ला नोङो मोजांसिन जायो मोदोमनायखौबो मोनो आरो नोंनि गोसो बायदि धुन्दियाखौ एसे होयो बुरजा होयो बे नोंनि खोथा अब्ला जोङो बेफोरखौ होयोब्ला ओ माने बांसिन मोदोमनायखौ मोनो आरो आं बेखौनो नों थांनिसिम सबायजों साम संनायखौ आङो बेखौनो फोरमायहरो ओमफ्राय नों थाङालाय ओ मा ओंख्रै संनो रोंगौ एसे खोन्थानो हागोन नामा नोङो मा ओंख्रिखौ बांसिन संनो रोंगौ इसे खोनथा हरनो हायोब्ला मोजां मोनगौमोन आं
नंगौ नोंथां। ओ आङो संनो रोंनाया आरोबाव उ अनलाखौथ' खोन्थााखाबायानो आङो
औ नंगौ औ
औ आरो सबायखौ नों खोन्थाबाय
औ
माग माग
ओरैनो नारजि नारजिअमा संनो रोङो नामा आ‌
औ नों औ थां नारजि ओ अमा ह संनो थाखाय जोङो गिबियावनो नारजि-बिलाइखौ लाग्रोनांगोन नङाहोनबा नारजि बिलाइ लानानै जोङो गिबियावनो बेखौ ओ सोमहाबना दोननांगोन आरो सोमहाबनानै आ जेब्ला आरो एसे रुइयो अ अब्ला जोङो बेनि थाराफोरखो गारजायो आरो ना। जाहाथे जानायाव बारा दिसथाब जाया हाराखौ गारनानै जोङो ओ एसे दैखौ एसे सेबनो हायो आरो सेबनानै ओ सारायाव जोङो ओ बेखौ थारमाने फारै से होनानै ओ गोदौ होजायो आरो गोदौ होनानै जोङो सागं साबा बेयो ओ नारजिया गेब्लेजोबो बे गेब्लेेजोबा ओ जोङो दै होजायो दै होबा ओ दै होनानै जेब्ला गोदौओ अब्ला जोङो ओ नांगौ बायदि बेदरफोरखौ खौ होजायो जा बेदर होनो बेदरफोरखौ गिबियाव माबा आगोलावनो ओ देफ्राम ग्रोना लाग्रोनांगोन जाहाथे साद जानायनि एफ्रामफोरा लानानै जेब्ला गोदौवो अब्ला जोङो बेदरखौ होजायो ओ बेदरखौ होखांनायनि उनाव जोङो नांगौ बायदि संख्रै बा बानलुफोरखौ होजायो होनानै ओ बे जोङो ओंख्रिखौ जोङो जानो हायो आरो ओ नोंथांङाबो ओ बिदि नारजिखौ ओ संखांबाय जानांगौ! ओ आंनि संनाया जादोंना जायाखै ओ औ संनाया जादोंना जायाखै खोन्था एसे खोन्थालाय।
अह आंबो नोंथांनो होमबा माबाफोर फोरमायनो हाबावगोन नामा?
नोंथाङा अब्ला आंनो माबा नोंसोर एम्फौ जायखिजाया एम्फौ एनलाफोर जानायनि बागै
औ औ औ हागोन हागोन ओ एम्फौ एनला औ नंगौ एम्फौ एनला होनोब्लाथ' जोङो गोबां ओ जानाय जायो। जेरै औ जेखि जाया जोङो मा एम्फौ जायो जि होनोब्ला बा जोङो थाजान नायो। ओ जोङो ओ गुसिंग्रा एम्फ खौ जानो हायो आरो बेनि सा याव जोङो खोजिमा बिदैनि ए् खौ जानो हायो ओमफ्राय बे बायदि बिदिनो जोङो ओ गोबां एम्फौ दङ ओ बिदि मुंखौ मख'बाय थाला ओमफ्राय जोङो जिया जा जों गुसिंग्राफोरखौ बो जोङो ओ जावनानै मोनोब्ला जों बेखौ जोङो अ खा फोरजोंबो जानो हायो आरो बिनि सायाव जोङो बाथोनबो देनानै जानो हायो अब्ला बिराद मोजां मोनजायो आ आरो बिनि बागै जोङो ओ एम्फौ लाथा होनोब्लाथ' जों बयबो मोजां मोनखायोआनो ओमफ्राय जों एम्फौ लाथाखौबो जों गोसोबायदियै जानो हायो जों अनलाजोंबो जानो हायो, मैथाजोंबो जानो हायो आरो जोङो बेखौ हारसिङै एक्सट्राखे माने ओ आलादायै जों माने बेखौ संनानैबो जानो हायो आरो बिनि बागै जोङो बेखौ गोसो बायदि ओ बाथोनबो देना जानो हायो बेबायदिनो गोबां रोखोमै जोङो एम्फौ लाथाखौ जानो हायो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो खोजिमा बिदै बेफोर खौबो जोङो ओ हाननानै जोङो मोजाङै ओ थाव संख्रै ओ सामब्राम होनानै जोङो मोजाङै मस्ला-म स्लि होनानै जोङो मोजाङैनो एवनानै जानो हायो ओमफ्राय बेबायदिनो गोबां मोजां-मोजां ओ एम्फौ-एला दं जानो हानाय ओ आङो जा नोंथांनो मोननै सो फोरमायदों आं बेखौनो माने नोंथांनिसिम ओ बुंहरो आरो एम्फौनि बागै। होमब्ला नोंथां ओ दिनैनि ओ समखौ आं बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां दे दोनथ'-दोनथ' जासिगोन दे।
औ-औ दे होमबा।
दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोन्थों।